नोंथां!
औ।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो दंना?
औ ओरैनो दं।
ओ बिदिब्ला जोङो दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै। नङा होमबा हागोन ना नोंथां?
औ।
ओ-जों दा आयदाखौ लानोसै गाननाय जोमनाय। गाननाय जोमनायनि बागै नोंथाङा मा मा फोरमायनो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ।
दे बिदिब्ला गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै माखासे खोथा
गाननाय जोमनाय होनोबाथ ओ-जोंनि
गाननाय जोमनाय होनोब्लााथ जोंनि बरनि बर हारिनि गाहाय गाननाय जोमनायानो जाहैबाय दखना गामसा आरनाइ बेफोरनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ-जोंनि दखना गामसा आरनाइ बेफोरसो जोंनि ट्रिदि ट्रि ट्रेदिसनेल द्रेसानोखा। अब्लाबो ओ जोंनि थाखाय ओ दख'ना गोमो ओ जोमग्रा गोजा, फालि गोजा, आरो ओ गामसा गोथां, आर'नाइ गोथां, आर'नाइ गोजा बेफोरो जोंनि थाखाय मोनसे ओ ट्रे- ट्रेडिसनेल सिन आरो बेफोरो गुबुन मोन से द'खना बेलेग रं बिरंनिख्रुइबो माने द'खना गोमो, जोमग्रा गोजा, ब्लाउस गोजा बेफोरो जोंनि मोनसे ट्रेडिसनेल सिन आरो
औ नंगौ नोंथां।
जायखौ जोङो जोंनिनो बैसागु गाहाय फोरबोआवहाय जोङो रंजालि बैसागुआव गाननाय जा यो ट्रेडिसनेल महरै। ओ बेजों लोगोसे जोंहा गोबां ओ रं बिरंनि गोबां खुन्दुंनि, फातनि, ओ फदमनि गोबां मासरास बायदि बायदि रोखोमनि खुन्दुंनि दख'ना जोमग्राफोरखौ नुनो मोनो। अब्लाबो मेइनलि जोंनि थाखाय ट्रेडिसनेल होननानै बुङोबा दख'ना गोमो, जोमग्रा गोजा बेनो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंहा मोनसे ओ बेफोरनि गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जोंहा मोनसे बेसेन गोजासि बेसेन गोसासिन जोमग्रा दंबावो‌। बे जाहैबाय ओ इन्दि जोमग्रा नङा होमबा नोंथां? नोंथाङाथ' सिनायखायो जानांगौ?
औ नंगौ नोंथां।
जायनि बेसेना गोबां ओ जाय जायखौ जोङो इन्दि जोमग्रा होनोबा जोंहा बेफोरबायदि हाथाय बाजार एबा ओ कम्फानि फोरावहाय बानायनाय खुन्दुंनिफ्राय मोननाय जाया बेखौ जोङो ओ न'आवनो अर गेनिक ओ जायखौ जोङो एम्फौ फिसिनानै ओ जोङो इन्दि बिलाइ होनानै एम्फौआ जेब्ला ओ मोनो अब्ला फिथोब खायो अब्ला जोङो एम्फौखौ ओ बख'नानै बैनि फिथोबखौ ज' खालामना दोननानै जोङो बेखौहाय दैयाव सोमनानै हाय ओ ओ खुुन्दुंखौ बहनो। जेरै थावख्रि लुनाय जायो बेखौ जोङो ओ बे जों इन्दि हिखौ बानायनाय जायो आरो ओ गोदो गोदाय आबै आबौ समनिफ्रायनो जे थावख्रि लुनानै ओ मुस्रा सानानै इन्दि जोमग्रा बानायनायखौ जोङो नुबोदों। बिनि बेसेना जोबोद ओ गोबाङानो लोगोसे बे जोंनि मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे ट्रेडिसनेल माने बेसेन गोसासिन जि आरो
बिनि बेसेना गोबां आरो ओ बे-बेखौ जोङो द' ख'नायावबो दख'नाबो नुनो मोनो लोगोसे गस्ला खट आरो जोमग्रा बे फोराव नुनो मोननाय जायो आरो
औ नोंंगौ नोंथां।
औ। लोगोसे जोंनि मेनलि ड्रेसानो जाहैबाय गुबुन गुबुन खालारनि रं बिरंनि दख'नाबाबोथ' जोंनि ट्रे ओ बर' हारिखौ समायहोनाया बे मोनसे दख' नायानो। ओ ओ जोङो नुनो मोनो जे आथिखालावहाय गोबां ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनायावहाय बेरायनायफ्राव दावबायनायफ्राव जोङो जोंनि बर'नि ओ आइजो बा सुबुंफोरखौहाय बांसिनानो ओ गुबुन हा हारिनिनो लंफेन, सुइजार बेफोरखौ गाननानै बेरायनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय जों जोंनि अ माने कालचारखौ फे-फेदेरनोब्ला जोंनि दख'नाखौ जोङो गोसारहोनोबा सिनायथि होनोब्ला जोङो दख'नाखौ गाननानै बेरायनायानो जोंनि थाखाय मोजां आरो मानो होनबा जों गुबुननि ड्रेसफोरखौ फल' खालामालासिनो गाव गावनि हारिनिखौनो गानोब्ला मोजां।
औ।
औ। लोगोसे ओ जोंनि आइजो माहारिफ्राथ' बांसिनानो न'आव थानायाव बो बाहेराव थांनायावबो बांसिनानो आइजोफोरा दख'नाखौनो गानखायो ओ माने हौवाफोरखौहाय जोङो माने न'आव थानायफ्रावल' गामसा गाननाय गुबुनावहाय बेरायनो थांनायफ्राव माने लंपेन्टफोर गान्नायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। माने आंनि नुनायावहाय बांसिनानो जोंनि बर'नि गाननाय-जोमनायफोरखौ लाखिदों होनोब्ला आइजो माहारिफ्रानो लाखिनायखौ नुनो मोनो।
आंनि बेलायाव बेनो आरो ओ अब्ला नोंथाङा गाननाय-जोमनायनि बेलायाव नोंथांनि मोन्दांथि एबा नोजोरजों माबायदि नुहुरो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो होदो?
औ नोंगौ नोंथां ओ गाननाय-जोमनाय होनोब्लाथाय जोंहा गाननाय-जोमनाय माने जोंनि देहाखौ ओ खोबनो थाखाय एबा बायदिसिना गोजांनाय बायदिसिना माने देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय ओ गुसुनिफ्राय बारग'नो थाखाय आरो गोबां आथिखालाव फेसन देखायनो थाखाय गाननाय-जोमनाय जायो आरो। बे गाननाय-जोमनायफोरनि मादाव माने बुहुमाव माने गोबां कम्पानियानो बे गाननाय जोमनायफोरखौ दिहुननाय जायो दिहुननाय जायो आजिखालि ओ आरो पेट्रलियामनिफ्राय मोननाय मोनसे बे पलिस्टार होननाय बे पलिस्टारजोंबो गाननाय-जोमनाय सिखौ बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो मिथिं गायाव मोननाय माखासे ओ इन्दि एमफौ एम फौ फिथोब बेबायदि फोरजोंबो जि बानायनाय जायो।
औ
फिनानै बे फिथोबखौ फानहरो आरो बे फिथोबखौनो बिसोरो माने कम्पानिफ्राव बाहायहैयो आरो इन्दि माने बेफोरखौ कम्पानिफ्राव बानायनाय जायो आथिखालाव आरो ओ बर' हारिया हिसानसालियावबो बे जिखौ दानाय जायो आरो जि होननाय खौ माने बे माखासे ओ बर' हारिनि ओ गानग्रा जोमग्रा जिफोरनि मुंफोरा जाहैबाय दख'ना गामसा आर'नाइ इन्दि मुगानि साद्रि बेफोरबायदि गोबां दङ आरो बेफोरखौ हिसानसालियावनो बिस बिसोरो दायो आरो बर' हारिफ्रा ओ बर फोर बेखौ हिसानसालि होननाय बेयाव दायो आरोखि। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो गाननानै जोमनानै गोबां आथिखालाव फेसन देखायनानै गोबां फेसन दिन्थिफुंसालि फोराव बाहागो लानानै गोबां सुबुङनो गावनि केरियारबो दादों ओ बेफोरखौ मोनसे गाननाय जोमनायनि फेसन लानानै गावब गाव गाव जिउ खांनायनि मोनसे लामाबो लानो हादों गोबां गानै जोमनाय सुबुंफोरा गावनि ओ नुथायखौ ओ गुबुननो नोजोर बोहोनो हानाय खालामनानै ससियेल मिेडियाफोराव गोबां ओ नायजादों बेफोरबायदिनो गाननाय जोमनायजों म गोबां सुबङनो गोबां रोखोमनि लामायाव मोनसे केर
खोनायासै
थुजोंनो थैनांगौ जागौमोन आरो बे गुदुं सि थानायनि थाखायनो मानसिफ्रा मोजाङै गोजां बोथोराव गानै जोमै थानो हादों ओ गोजां बोथोराव थानो हादों आरो गोलोम बोथोराव नो थाखाय खुननि गोबा सि बानायनानै ओ लानो हादों बे बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि सिखौ गुबुन गुबुन बोथोराव गाननायखौ जों नुनो मोनो। नोंथाङा फंनैसो एसे फोरमायबावनो हागोन ना एसे से गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै।
ओ नोंथाङानो बुंलांबाय जे गोजां बोथोराव जोंनो गोबां ओ गुदुं जिनि गोनांथि जायो जायनि जाहोनाव जोङो उलि खम्बल। बायदिसिना जोमनानै थायो नोंगौ बेजों लोगोसे जोंहा गोजां बोथोरावहाय बेफोरनि बेफोरजोंबो जों जोंनि गोजांनायखौ हमथानोन हाबावआासो नङा होमबा नोंथां। अरबो सायनांगौ जायो जोङो औ
औ
गोजां बोथोर बेवहाय जो जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायाव खाया नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नों थाङा
हेल' नोंथां
नोंथाङा नोंथांना नेटवर्क प्रब्लेम नामा
एसे प्रब्लेम जादोंमोन खोमा एसे सिगाङाव दा खोनाफिनबाय नोंथाङा बुंनो हासिगोन
अ गोजां बोथोरावहाय जोंनि थाखाय माने जियानो थोखाया नङा होमबा नोंथां हेल नोंथां हेल
हेल नोंथां
नोंथांना नेट प्रब्लेम नामा
एसे प्रब्लेम जादोंमोन खोमा नोंथां ओमफ्राय दा खोना
जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय गोबां सावरायबोबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौं नोंथां
औ ओ नोंथांनिफ्रायबो आङो आं मिथियैखौ नोंथांनिफ्रायबो मिथिबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
अ जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा औ दे बिदिब्ला दोनथ'सै
दे नोंथांजों रायज्लायनानै ओ गोजोननाय थाबाय साबायखर नोंथांसै